औ नोंथाङा खोनादोंना? औ बिदिब्ला दायो नोंथां जोङो जोंनि जि समाजारि बिजों ओ बिनि सायावनो सावरायनि नामा?
औ सावरायजागोन।
औ नोंथां समाजारि बिजों होनोब्लाथ' जोंना आथिखालाव गोबाङानो समाजारि बिजों बाहायो नङा होनब्ला? समाजारि बिजोंनि एप जेरै जों ओ मोखां बिजाब बा फेसबुक खौनो लानो हायो। बियो इन्सटाग्राम इउटुब गोबां टुथ ओ टुइटारबो दङ। ए बेबादिनो जोङो स्नेपचेट बायदि एप्सफोरबो दङ नङा होनबा बेफोरखौ आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां बाहायो आरो ओ गोदोथ बेफोरबायदि एप्सफोर गैयामोनबा गोदोनि नि मुगायाव बेबादि मबाइल जि जानबुं बेफोरबादिखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव जिहेथु बयनिबो न'खराव ओ बे स्मार्टफन थायोना बेनि थाखायनो आथिखालाव समाजारि बिजोंखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो दानि सुबुंफोराथ' गोबाङानो बयबो गोरों जाजोबखाबाय बेनि थाखायनो समाजारि बिजों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव। फरायनाय गोबां फरायनाय नङाब्लाबो आरो बांसिनानो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होनब्ला जेरै फेसबुक इउटुब बेबादिनो इन्सटाग्राम बायदिफोरनिफ्राय गोबां रां आरजिनाय हायो आरो। ओ आथिखालाव बेबादिनो सो गोबां फरायनाय नङाब्लाबो खायसे सुबुंफोरा गोबां इउटुब खुलिनानै रां आरजिगासिनो बेबादिनो जों बुंनो हायो नङा होनब्ला? ओ बे सरब जशी होननानै बुङो जायखौ ओ जोंनि इण्डियानि ब्लगार फार्स्ट ब्लगार होननानै बुङो माने गोजौ थाखोनि ओ बेयो बेनि न'खराबो सिगाङाव मोजां नङामोन हाल सालफोरा नाथाय आथिखालाव बेबादिनो बियो ओ ब्लग बानायनानै आ बि बिथाङा ब्लग बानायनानै बिथाङा जि फेमिलिजों गोबां मोजां मोजां भ्लग बानायनानै बे करनानि दिननिफ्रायनो बिथाङा गोबां रां आरजिनानै दायो मोजां न'बो खाबाय आरो। बेबादिनो गोबां ओ ब्लगारफोर दङ नङा होनबा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो बि बइस होन्नानै बि ओ बि बइस दङ बिथाङाबो सासे मुंदांखा बर'निनो बिबायदिनो जों आलप्रेद मोनखो लानो हायो।
औ नोंथां। ओ आथिखालनि बे गोनोखो मुगायाव थारैनो समाजारि बिजोंनि गोनांथि होननानै आं बो सानो। आरो लोगोसे बेैफोरबायदि समाजारि बिजोंखौ बाहायगिरिया मोजां आरो गाज्रि मोननैबो रोखोमै बाहायनो हायो। बेखायनो मोजां आरो गाज्रि रोखोमै ओ बाहायजानायाव सुबुंफोरा ओ मोजां खायसे सुबुंफोरा मोजांखौ गारनानै गाज्रिखौ लायो जाहोनाव गाज्रि लामाथिं थाङो। खायफा खायफा मोजां। खौ लायो बेफोर मोजां गाज्रि सायख'नानै लानाया गावबा गावनि सायाव सोनारो। बेखायनो बेखायनो समाजारि बिजोङा मोननैबो बिथिङाव गोहोम खोख्लैदों मोजां जानाय लोगोसे गाज्रि जानाय।
औ
दा गोदोथ' बुंनो थाङोब्ला बेफोर गैयामोन बा सोरबा सोरनिबा जिउआव मा जादों मा जायाखै मोजां गाज्रि खौरां मोनामोन आथिखालाव बेफोरबायदि बिजोंनि गेजेरजोंनो गासैबो संसारावनो दुनियावनो मा जादों जायाखै बेखौ मिथिना मोनो लोगोसे सोरनिबा ओ गावारि थासारि बा गावारि खौरांफोरखौबो खायसे खायसे फोसावनानै होयो जाय गेजेरजों गाज्रि खौरांफोरा ओ ओंखारो बेफोरबायदि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गाज्रि जादों आरो बेफोरबायदि मोजां गाज्रिया मानसिनि बाहायनायनि सायावनो होननानै आं सानो खायसे मानसिफ्रा मोजाङाव बाहायो खायसे ओम सोलोंथाइ गैयिखौनो बुंनांसिगोन आरो जायफोर गाज्रि गाज्रि ओ माबायाव बाहायदों
औ
साननाय गैया बा ओ सोलोंथाइ गैया बेफोरबायदि मानसिफ्रानो गावबा गावनि बा गुबुननिबाबो गावारि थासारिखौ माबा खालामनानै होयो आरो फोसावनानै होयो अ बेेफोराव मानसि फ्रा ओ लाजि मोननांगौ जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां खायसे खायसे सुबुंफोरा माने समाजारि बिजोंखौ ओरैनो नाङा फाङा बाहायगारो ओ आरो आथिखालाव बे समाजारि बिजोंफोरानो फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां गोहोम गोग्लैदों जेरै फरायनायफोराव नङा होनब्ला खायसे खायसे बिथिङाव फरायसा साफोरा गोबाङानो मुलाम्फा जादों आरो खायसे खायसेया समाजारि बिजों बाहायनानै बेयावनो ओ माने गबनानै थादों आरो जेरै जों समाजारि बिजोंनिफ्रायनो गोबां जोङो जोंनि जि कारेन्ट एफेयार्स सानफ्रोमबो जों बेखौ सोलोंनो हायो नङा होनबा ओ बेनि अनगायैबो जोङो बे समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि जि आयदानि सायाव जि रोङै बेफोरखौ जों सोलों लानो हायो ओ बिनि अनगायैबो जोङो गावनि जि रोंगौथि ओ बेफोरखौबो जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो गावनि रोंगौथिखौ जों दिन्थिनो हायो जोंनि मोसानायानो जा जोंनि बा बुंनायनि स्टाइलानो बा जोंनि फावथिना दिन्थिनायानो जा अब्ला जों बेफोरखौ गावनि जि रोंगौथि जि टेलेन्ट दङ बेखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो दिन्थिनो हायो आरो।
बा जायफोरबायदि जाय जायगायाव जों बुंनो हायो ओ थांफेराखै बा नायनो गोसो बेफोरबायदि जायगाखौबो जोङो बे समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो नायनो हायो बा सोरजोंबा आ रायलायफेराखै रायलायनो लुुबैदों बेनि गेजेरजोंबो जों रायज्लायनो हायो खौरां सोंलायनो हायो बा बा दावबायनायनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों बेफोरखौ मिथिनो हायो आ सोलोंथाइ बिथिं बिथिङावनो जा जानाय लोंनाय बिथिङावनो जा गासैबो माने मोनसे हारिनि थाखाय मिथिनो लुबैनाय थायोब्ला बैखौ बै हारिनि सोमोन्दैबो जों बेयावनो ओ सार्च खालामनानै मिथिना मोनो। त बेफोरबायदि बिथिंखो खौ नायोब्ला बिओ समाजारि बिजोङा जोंनो गोबां माने बिहोमा होलांदों। जायफोर बिहोमाखौ जोङो बेफोर गैयामोनब्ला मोननाय नङामोन सासे सुबुंनिफ्राय मोननाय आरो बै ओ समाजारि बिजोंनिफ्राय मोननाया गोबां आलदा आरो।
औ
जों मेगनजों नुवाब्लाबो माने नुनाय बायदि
औ
जाय गियाना गैयाब्लाबो जों गियानखौ बुथुमनानै लानो हादों आरो गावबा गावनो।
औ नंगौ नोंथां समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जों गावनि जि रोंगौथि बेनि अनगायैबो जोङो ओ गावनि जोंनि जि बर' हारिनि हारिमु थानाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों ओ समाजारि बिजोंआव गारनानै जों गुबुन हारिनो ओ जोङो देखायनो हायो बे अब्लासो जोंनि बर हारियाबो सिनाय जागोन नङा होमब्ला गुबुन हारिजों ओ बिसोरनि जोंनि बा बर हारिनि सुबुंफोरा माबादि जायो माबादि थायो। मा गानो?
औ नंगौ नोंथां दा जिहेथु ओ समाजारि बिजोंव फैनाय लोगो लोगोनो बर मेथाइ बा बर एलबामफोराव गुबुनारि जेरै गुबुन हादरनि जेरै पाकिस्तानफोरनि सेंग्राफोराबो रियेकसन होयो बा जेखि जाया गुबुनारि सुबुंफोरानो रियेकसन होनायखौ नुनो मोनो। त बेफोरबायदिनि गेजेर जों बुंनो हायो अ बर हारि होननाय मोनसे हारि दं होननानै मोनसे सिनायथि मोनदों बा बिसोराबो राव हारिमु गाननाय जोमनाय दं होननानै सिनायथि जानो हादों आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो
औ नंगौ नंदां नाथाय बे समाजारि बिजोङानो गोबां सुबुंफोरखौनो ओ बाहायनायनि बा बाहायनो रोङैनि जाहोनाव खायसे खायसेया गावनि जिउ फोथैनायनैबो लानायखौ नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां‌।
आथिखालाव गोबां नुनो मोनो मानसि बुथारनाय बेफोरखौथ सिगाङो समाजारि बिजों गैयियाव जोङो नुनो थाङामोन नाथाय आथिखालाव जि जेराव मा जादों जे म बहा बमा बेरदों आ ओ बुदलायनाय जादों सौ दों बहा मानसि थैदों ओ सोर सुबुङा माबादि दो बबे खामानियाव मा मावनानै देरहासार जादों सोर माबाददि ओ आनजादनि फिथाइ मोननो हादों बेफोरबायदि खौ नुनानै ओ बा बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो ओ सोरनिबा आनजादनि फिथाइनि सायाव बा सोरनिबा जौगानायखौ नुनानै जोंनि गोसोआबो बेफोरखौ नायनानै गोबां ओ मा होनना बुङो बेखौ उथ जायो आरो गोसो जायो जों बेबायादि खालामनो औ
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि गेजेराव मोजां आरो गाज्रि मोननैबो
औ औ समाजारि बिजोङा बाहायनो रोङोब्ला गोबां मुलाम्फा जायो आरो बाहायनो रोङाब्ला गोबां समनिबो
निबो खहा जायो आरो। औ नोंथां दिनैनि बे बिजोंनि सायाव समाजारि बिजोंनि सायाव रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनिसै।
औ औ जागोन दे नोंथां जायो।